हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला
औ दङ नोंथां
औ अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
ओं सावरायजागोन नोंथां।
अ अब्ला जोङो इदुकेसन लेभेल एबा फरायनाय ओ फरायनायखौ लानानै जोङो सुबुं जिउआ माबायदि औ दावगानो नायखौ नुनो मोनो आ रो जायहा फरायनाय बा इडुकेसन लेभेल गैया बिसोरो माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि गि जानाङो। बेखौ नोंथाङा एसे बनो हागोन ना?
खोनादों ना नोंथां औ औ
औ
अ अब्ला जेनेबा आं बुंनि दा फरायनाया जोंनि बे जिउ ओ बे आथिंखालनि जुगाव खोब गोनां जानानै फैबाय मानो होनोब्ला दिनै गोबां बेफोरबायदिनो खामानि दामानि बा साख्रिफोरखौ मोननो थाखाय जोंनो फरायनायखौ खोब गोनां बा फरायनाय बेफोरबायदिनो डिग्रिफोरखौ जोंनो नांगौ जायो। दा बेनिखाय जोङो बे आथिखालनि जुगाव सासे सुबुं जानायलाय बे फरायनाय फरायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां बेफोरबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन गियान गियान गियानफोरखौ जों मोननो हायो। बेनिखायनो आं सानो फरायनाया खोब मोनसे गोनां होननानै। बेजों लोगोसे नोङो गावनि गावनि जिथुनाखि जिउनि राहा लामा संसाराव बे थांनानै थानायनि जि राहा लामाफोर बेखौ जोङो गोथ गोरलै खालामनो थाखाय बा इसेग्राब खस्थ' बेफोरबायदिनो हाजिर मावनानै खुंलाङा लासेनो आराम एसे आलो गोजोनै जालांनो थाखाय जोङो फरायनाया खोब गोनां मानो बुङोब्ला जोङो आथिखालनि जुगाव फरायाबा जोङो जेबो मोनसे बेफोरबायदि खामानि दामानि बा बिदिनो रां रुफा खामायनायनि लामाखौ जोङो मोननो थाङा जिहेथु आजिखा आथिखालनि जुगा गोबां बिदिनो जौगाखांबोबाय। दानि जुगाव जोङो सासे आबादारि जानानै जिउ खुंलांनो सानोब्लाबो खोब गोब्राब जानानै फैयो मानो होनोब्ला दिनै जोङो माबायाव बेफोरबायदिनो आबाद मावनायावबो गोबां बायदि मैया रोखोमनि मेडिसिन बा मुलिफोरखौ जों बाहायोसै। दा जोङो बे मेडिसिन मुलि फोरखौ बाहायनायाव जोङो लेखाफोरा एसेबो रोङाब्ला जुदि जोङो बे मेडिसिनफोरखौ भुल बा गोरोन्थि हिसाबै बाहायफ्लांनो हागौ। जायनि जाउनाव जोंनि आबादफ्रा गाज्रि जालांगोन। बा नस्थ' जानो हमगोन मानो बुङोब्ला दिनै बेफोरबायदिनो बे मुलिफोरनि पेकेटफोराव नामफोरा गु गोबां रोखोमनि नामफोर थायो। लोगोसे बेजों लोगोसे बे पेकेटफ्रावनो माखासे जेरै इन्सट्राकसन मा थिननाय माने मुलिखौ बोरै बोरै बोरै बोरै होनांगौ बिसिबां बिबांनि होनांगौ मा समाव सारनांगौ बेफोरखौ ओ-सुंदयै फोरमायनाय थायो बे पेकेटफ्रावनो। दा जोङो जुदि बेफोरखौ जोङो फरायनानै जुदि बेखौ होनांगौ बायदि होनो रोङाब्ला जोंहा गोबां खैफोद जागोन मानो बुङोब्ला जोंहा इसेराब खसथ खालामनानै गाय जिथुनाखि गायनाय आबादफोर बेफोरो गासैबो नस्थ जागोन बेनिखायनो बिनिखायनो आं सानो दा आजिखालिनि जुगाव फरायनाय नङाबा बे थांनानै थानो थाखाय खोब गोब्राब होननानै।
औ।
औ दा बेबायदिनो दिनै जोङो गोबां बेफोरबायदि माखासे
साख्रिफोरखौ मोननो थाखाय गभरमेन्ट साख्रियानो जाबा बेफोरबायदि प्राइभेट साख्रिफ्रानो जा ओ-दिनै गोबां आम बिदिनो गोजौ गोजौ थाखोनि फरायनायनि लेभेलफोर गोजौ गोजौ थाखोनि फरायनाय लेभेलनि साटिफिकेटफोरखौ जोंनो नांगौ जायो। बेनिखाय आं सानो दा आथिखालनि जुग फरायनाया खोब गोनां होननानै आरो।
दा जोङो फर ओ-सासे सुबुङा फरायोब्लासो जोङो बिदिनो मोजां मोनसे साख्रिफोरख खौ मोननानै बा बेफोरबायदिनो जोङो ग्रेजुवेटफोर ग्रेजुवेट लेभेलसिम फरायखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदि गोबां माखासे जि ओ-साख्रिफोरनि एगजाम फोर बेखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हायो जेरै ए पि एस सि इउ पि एस सि बेफोरखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हायो बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो माखासे बेफोरबायदिनो बुहुद मोजां मोजां जिथुनाखि फस्त फोरखौ जों मोननो हायो जेरै आएस आइ पि एस बिदिनो माखासे गोब-गोबां माने एडमिनिस्ट्रेसनफोरनि। पस्टफोरखौ जोङ जोङो मोननो हायो जि जि पस्टफोरखौ जोङो मोनोब्ला दिनै बे बेफोरबायदि साख्रिफोरखौ जोङो मोनोब्ला जोंनि। ओ-जिथुनाखि जिउ खुंदांनाय जिउ खुंलांनाय राहा लामाफोर बेयो गोबां गोरलै जाय जानानै फैयो आरो जोङो खोब मोजाङै बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय बायदि जायो आरो।
औ
दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानगोन नामा।
ओ-नोंथाङानो ओ-बुंलांबाय जे फरायनाय गैयाबाथ जोंहा जिउआव जेबो ओ-मावना जानायाव गोबां खस्थ जायो। अ आंनि बेलायाव बेनो। जायनो उन्दैनिफ्राय खथ खालामनानै ओ-फरायबोगोन बिसोर माने इयुन सम समावहाय माने आजादियै मोनजाहैगोनखौ नुयो आरो जेरै जोङो। उन्दैनिफायनो मोनफ्रोमबो साबजेक्ट बा लेसनखौनो जोङो ए टु जेड फरायजोबो बा। ब्ला माने गोसोआव थानाय बायदि मोनफ्रबो एन्सारखौनो हायोब्ला माने जोंहा इयुनाव साख्रि बाख्रि मोन। मोननाया इजि जाहैयो आरो खालि जोङो ओरैनो। क्लासजों लोगोसे थांफाबाय थानाय फरायलांफाबाय थानानै जेनेबा जों ओ तिपिकेतखौ लाहैनाय जायोब्लाथ जोंहा माने जेबो मुलाम्फा जाया मानो होनबा नोंनि बे साट सारतिपिकेत जोंखौ माने खम पार्सेनटेज खम मार्क मोननाय सार्टिफिकेट फ्राथ जोंखौ जेबो मुलाम्फा एबा खामानियावथ होखाया नालाय। बेनिखायनो जोङो फरायनायखौ ओ ए टु जेद गासिखौबो हाजोबनाय जानांगोन आरो जाहाथे जोङो ओ- इन्टारभिउ एगजामफोर होनायाव गासिखौबो। जोङो मोजाङै पास खालामनानै जाहाथे जोङो साख्रि एबा जबखौ मोननो हायो। बि
औ
दानि मुगायावहाय गासैबो सुबुङानो जे फरायनानै साख्रि मोनजोबनानैल' मुलाम्फा फा जादों बेल' नङा खायसे सुबुंफ्रा जेनेबा न'खरनि रांखावरिनि बेलायाव हाय प्रब्लेम जानानै फरायनायखौबो गारनांदों जायनि जाहनाव बिसोरो नो बेखार थायाबालानो जे माखासे आबाद खेथि जेरै बानलु गायनाय। टमेट' गोबां बायदि बायदि रोखोमनि आबाद आरो लोगोसे दाउ अमा जिब जुनारनि फार्म खुलिनानैबो जेनेबा दावगालांनो हायो जाहाथे खायसे सुबुंफ्रा सानो जे जायहा फरायनाय गैया साख्रि बाख्रि गैया ओरैनो थानाय बेफोरखौनो बे बेखार बायदि सानो नाथाय बेखारा बैफोरखौसो बुङो जे जाय न'आव थानानै बिमा बिफानि सायाव जानाय बिसिनावहाय बिख्ल नाय माने बिसोरजों जेबो खामानि दामानियाव हेफाजाब होयै रां रुफायावहाय जेबो सहाय बा, हेफाजाब होयै बे बेफोरबायदि सुबुंखौसो बेखार होनो जाय जाय गाव गावनि खामानिखौ बह बहननानै लायो फिसा दखान बा गलादार होनानै सुबुंङा थांनानै थायो थानो थायो बेफोरबायदि सुबुंखौ जोङो बेखार बुंनो हाया आरो‌।
औ नंगौ।
फरायनानैल' साख्रि बा मोनसे जब मोनथारनांगौ बेल' नङा मानसिया आबाद मावनानै बो माखासे बिजनेस मावनानैबो जोङो। औ न'खरजों न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सफोरजों लोगो जानानै बिदिनो गोबां रोखोमनि साफात गायनाय। लोगोसे गयनि बिजनेस माइनि बिजनेस बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो।
उम
औ सोलोंथाइाथ' जोंनि जिउआव गोबां नोंथाङानो बुंबाय जे सोलोंथया जों नि जिउआव गोबां गोनांथि माबा मोनसे आबाद मावनोब्लाबो मुलि बायदिसिनानि नामफोरखौ नायनो थाखाय, औ नोंगौ जोङो बेफार फालांगि खालामब्लाबोथ' जोंनो अंख' साननाय फारि बेफोरबो गोनांथि बिनि थाखाय जोङो एथ'बां फराय नाय नङाबाबो जोङो ओ नाइन तेन बा तेन फास बेफोरबायदिसिम फरायोब्लानो जो- ङो माने माखासे आबाद बा खेथिफोरखौ जोङो मावनो हायो आरो मानो होनबा? अबे समावहाय मा मुलिखौ बाहायोब्ला आबादा मोजां जायो आरो एम्फौ एनला अखा सान्दुंनिफ्राय रैखाथि होयो आरो। फिथाइफ्रा थाब देरनाय थाब मोननाय बेफोरबायदिनि मुलिफोरखौ जाहाथे जोङो ओ नायनानै बायनो हायो आरो बेनिखायनो जोंहा आबाद मावनायावबो खमैब्लाबो एसे बिबांनि सोलोंथाइया गोनांथार आरो।
औ नंगौ। दा नोंथाङा माबाफोर सोंनो इसा खालामबावदोंबा सोंनो हागोन।
औ औ ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ जेनेबा फरायनाय गैयालासे ओरैनो बेखार जेंनायाव गोलैसोना थानायफोर नुयो नामा?
बे जेनेबा जोंनि जायगायावथ' दा फ्राय बेफोरबायदि ओरैनो थानाय सुबुंफोरखौ नुनो थांला आरो। माने ओ मानो होनोब्ला जों दा आथिखालनि जुगखौ बयबो फरायनांगौ होननानै बुजियोसै बेनिखायनो दा जेसेबां माने एसे लाइमोनफोर दङ बिथांमोना गासिबो फरायजोबो आरो बेजों लोगोसे जाय फराया- खै बा जाय बिदिनो कलेज फरा लेखा फरा फरायला गारबाय बिथांमोनाबो दिनै नआव ओरैनो थायालासिनो बिथांमोना बिदिनो बे ओ गुबुन दाबसे जायगायाव नङाबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बा गावसिनि नफ्रावनो थानानै बेफोरबायदिनो आबादफोर बा खामानि दामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो दा बेनि थाखाय आं सानो जोंनि एरियायाव बाराएसिग्रााब बिदि माने ओरैनो थानाय सुबुं गैथ होननानै
औ नंगौ
औ जिहेथु माने दा ओरैनो बुंनो थाङोब्ला ओ खाथियावनो बिदिनो बर‌ बर स्कुलबाबो दंखायो खाय थानायलाय बेयाव बारा इसेग्राब थाखा फैसाबो नाङा जायनि जाउनाव बिदिखाय माने ओ जायफ्रा मोजां कलेजाव फरायहोनो हायो बा मोजां स्कुलाव फरायहोनो हायो बिथां बिथांमोना मोजां कलेज स्कुलाव फरायबाय खिन्थु जायफोरा दिनै नखराव इसेग्राब गैजाया बा एसे खम बिथांमोना माने ओ बे बेफोरबायदि नो जिहेतु गावनिनो गावनिनो बिमा रावनि जिहेतु स्कुलफोरा फरायसालि फोर दंखायो बेनिफ्राय बिथांमोनाब्लाबो माने थांनानै सोलोंथाइखौ लानायाव लानायखौ खोब गोसो होयो आरो बेनि खायनो माने दा जोंनि ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला ओरैनो थानाय सुबुा गैया आरो औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नामा बिदिब्ला जोङो? औ बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला।